औ नोंथां
खोनादोंना नोंथां माथोखौ
औ हेलौ नोंथां
अ नोंथाङा दायो बिजि नामा नोंथां
बिजि नङा नोंथां
अ ओमफ्राय ओंखामफोर जाखांबाय
ओंखाम जाखांबायमोन औ नोंथां
औ मा ओंख्रि जाखो
ओंख्रियाथ' माबासोमोन ओ दालि आलुसोमोन नोंथां
औ औ जोंनाबो निरामिस सोलै नोंथां मा बुंबावनो
औ
ओ नोंथांनो आङो मोनसे खोथा सावरायनोसो फन हरदोंमोनलै दायो
अ मा खोथामोन नोंथां औ फ्रि नोंथां।
बेनो जाहैबाय बाथ्रायाथ' माने जोंनि इउथाहाय माने फरायनाय
उन्दै उन्दै बैसोआवनो गारजोबो बिसोरो माने अबबा फैसानि थाखाय खामानि मावहैयो। मा मावहैयो। फरायनायखौ‌ गारो ओन्दै बैसो आवनो फैसानि थाखाय बेखौ माने आद सखन्नांगौ गोनां बाथ्रा बेयो
औ
नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
बिदि ओन्दै ओन्दै बैसोआवनो फरायनायखौ गारबा मा जागोन नोंथां?
बिब्दिथ' जेनेब्ला उन्दै बैसोआवनो फरायनायफोरखौ गारब्लाथ' गोबां
लस जायो औ औ
बाथ्रा एबा बायदि फोरखौ जों लस जालाङो।
औ नोंथां नोंगौ नोंगौ। आ‌ आ आरो जा दे बुंगोर दे नोंथां।
आरो फरायनायफोरजोंथ' जोङो गोबां गिदिर गिदिर उनफोराव साख्रिफोरबो मावनो हायो।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ औ।
बेनिखायनो जों फरायनाय फोरखौ गारनो नाङा।
औ नोंथां।
नोंथाङाबो एसे बुंनो हागोन ना बिनि बागै?
औ आंबो बुंनो हायो बुङो बिदिनो सासे सानै गार दावब्ला जोंनि ओ उन्दै फरायसा फरासि गथ'फोरा बेखौ नुनानैनो माने आंबो फरायलालै आंबो इदिनो बेंगालरफोराव खामायनोसैलै बेबा खामायैबाय मालाय फैसा मोनसोबाय बिदि सानानैनो माने सासे सानै गारदावबानो बेखौ नुनानैनो माने बांसिन गथ'फ्रा माने गार गारसिनो फरायनायखौ
औ
बिदि खालामनााङा माने ओन्दै ओन्दै गथ'सा
औ नोंगौ नोंथां ।
बुजिनांगौ एबा दानो फरायनायखौ गारबा आङो दानो फैसानि उनाव खारबा, बिदि बिदि जागोन होननानै माने एसे बुजिनांगौ बिसोरबो दा बिसोरखौनो नुनानै बेलेग बेलेगफोराबोथ' बिदिनो गार नाङा फरायनायफोरखौ
औ
दा बे बुहुत साननांगौ गोनां खोथा जोंनि सम समाजाव आरो बेल' नङा नोंथां जेन नेबा जोंनि हारिनि मानसिफोराथ' साननासि थ्रा' नङा सिख्ला सेंग्राफोर बिराद उन्दै उन्दै बिसांनो हाबा जायो । दा बेबो मोनसे बहुद माने साननांगौ गोनां बाथ्रा।
औ
बिदि जानाङा माने इमान थाब थाब।
औ
नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो हागोन मा सानदों बे आं दानि बुंनाय बाथ्राखौ ।
औ हागोन नोंथां। दायो जोंहा फरायनायखौ नंगौ आथिखालाव माने उन्दै उन्दै बैसोआवनो बा स्कुल कलेजफोरखौ गारनाय जायो।
औ औ
गोबां जाहोननि थाखाय, गोबां मानसिफ्रानो फरायनायफोरखौ गारो जेरै फैसाफोरनि थाखाय एबा गोजान गोजान फ्राव फरायहैनांनायनि थाखाय। थाखाय गारनांगौ जायो। दायो नोंथाङाबो कलेज एबा स्कुलफोर फरायगासिनो दं नामा?
औ आंथ' फरायगासिनो दं। दं आंनाथ' डिग्रि जोब जोब्बाय जोबनायालाय दा डिग्रि जोबनानै आङो एसे माने साख्रिनि उनाव खारबाय दं आं खेननै खनथामबो होखांबाय मोनजयाासै आरो होफिननो नाजादों आङो गोसोखौ माने बाय हो नाङा खेननै खेनथाम आं मोनाखैबाबो आं गावनि गोसोखौ गोरायै लाखिदों आङो आरो। नाजाबावगोन साख्रिखौ जाथारगोन आङो बेखौनो बुंनो सानो आङो माने नोंथाङाबोथ दायो फरायगासिनो दंना जोबखांबायानो जा खोथाय फरायनायफ्रा
ओ। आंबो दायो फरायनायखौ ओ थुवेलभ होखांनानै दोनथनाय जाबाय मानोना
अ नोंथां अ।
प्रब्लेमफोरनि थाखाय दोनथनाय जाबाय
औ बुजिदों नोंथां औ।
फोरा बिदिखौ दोनथनो नाङा मानोना जोंहा लाइब‌आव
औ औ गोनां नोंथां।
आरो आंबो बिदिनो साख्रिफोरनि उन उन एबा खारफागासिनो साख्रिफोरखौ एबा नागिरगासिनो
औ नोंथाङा नागिरनांगौ नागिरनांगौ
औ।
खेनसे खेननै मोनाबाबो जेबो नङा। थां। खेनसे खेननैआ नरमेलसो नोंथां दाजिबायदि कमपिटसन बेबायदि थाखो नागिरो मानसि फोरा बे जबो नङा खोनसे खोननैआव एसे हायो बेसेबां नाजाबाय थांगौ माने
औ नाजाबाय थानांगौ नंगौ।
से एगजामखौनो होफिनबाय थानो नाजानांगौ होनबासो माने मोननो एसे एसे सान्स थायो। आसा थायो माने मोननो।
नंगौ नोंथां
दा नोंथाङा डिग्रि खालामनो सानदोंना खालामथला?
दायो आङो डिग्रिखौथ खालामथला सानदों नोंथां मानोना बेलेग एबा बिजनेसफोर नङाब्ला माबा मोनसे साख्रिफोर मावनो सानबायमोन माने।
औ इदिसो होंबा नोंथां।
ओ
औ औ
दायो नोंथाङाबो जेनेब्ला माबायदि साख्रिफोरखौ मोजां मोनोबा माबायदि साख्रिफोरनि उनाव खारफागासि
औ आंथ' प्राइभेटआव बारा गोसो गैया प्राइभेटआव मा ने मा जाहैयो माने फैसाया माने खमद्राय मोनो थोआ माने गावनि थाखाय
औ
हारसिंनि थाखायथ' जाहैजोबा माने ओंखायनो माने आङो सरखारि साख्रि
औ
प्राइभेटखौ मोनो मोना नङा मेरला दंङो मावोबालाय फिसा फिसौ बाबो फैसानि आंखालसो जायो नाथाय प्राइभेट खो मावलाबायबा बिदिनो थोआ लोमा जायो मा जायो सर खारि बायदि जायाना आरो बे प्राइभेटफोराथ' जेनेबा टेम्परारिसो हमना लादो साख्रि थ' होनजाला ओरैनो टेम्परारि मावबाय थानाय नों बेसेबां मावो बेसेबां मोनो प्राइभेटआ बिदि जाहैबाय प्राइभेट मावनायफोरा गरमेन्ट माने सरकारि सर खारि बायदि जायामोन नोङो संसार जानोथ' सरखारि साख्रि नांथारगोन ना
औ
माने हानाय नङा माने सरखारि सा बे नङाबा
औ नंगौ नोंथां
बियो पारमानेन्ट बायदि जाहैबाय नालाय आरो गावनि आन्था थोस्लाबो सरखारि साख्रिया बेफोरखौसो नाजानांगौ माने । जोंनि इयुथ फोराबो सरखारि साख्रिनि खिथु उनाव खारनांगौ प्राइभेट खौ सो उह मोनब्लाबो बिदिनो मावथ'नांगौ सरखारि साख्रि मोनजासिम प्राइभेटआबो गाज्रि नंङा । बिदिनो मावथ'जायो । नों प्राइभेटखौ मावथारनांगौआ साख्रि फरायनांगौबो ओमफाय फरायखांनानै सरखारि साख्रिनि फरिखाफोर होखांनानै उद्रिन' जानो हाना हाबाथाय लादो साख्रिखौ प्राइभेटखौ गारदोलाय बिब्दि खालामनानै नाजानांगौ माने ।
औ नंगौ नोंथां ।
फरायनायाथ' ब्राद नांगौ माने सरखारि साख्रि नोङो नि फरिखा सरखारि साख्रिनि फरिखा होनोथ' नोङो कुवालिफिकेसन नांथारगौ ।
औ नांगौ गिदिर गिदिर फरायनाय जानांगौ ।
औ औ जेनेब्ला सर ओरै नों सरकारि साख्रिनि एकजाम होगोन जेनेबा फरिख खा आनजाद होगोन बेयाव थ' नोंना डिग्रि नहले बा बिदिनो मास्टार्स डिग्रि नहले नर्मेल डिग्रि बिदिथ' क्वालिफिकेसन नांथारगोन नालाय । ओंखायनो जोंनि इयउथफोरा माने फरायनायखौ गारनांङा फरायनांगौ होमबासो माने मोजां साख्रि लानो हानाय चान्स थायो लामा थायो ।
औ नंगौ नोंथां ।
दा नों आइ पि एस होन आइ ए एस होन बिफोर साख्रिनि फरिखा आनजाद होनोथो नोङो डिग्रि फोजोबथारनांगोन ना नोङो ग्रेजुवेट जाबासो बेफोरनि एगजाम आन्जाद होनो हागोन ।
औ नांगौ नोथां ।
बिदि जोंना इयुथफोरा फरायालासिनो थाबाथ' बिदि एक्जामखौनो होनो जिरायहैनो हानाय नङा ना
औ नंगौ
बिदि फरायनायखौ गारब्ला टेन टुवेल्भ बिदिआव गारबा थ' हा नाय नङा ना गिदिर गिदिर साख्रि लानो जोंनि इउथफोरा । जौगालांनोथ' हानाय नङा बिदिजों । ओंखायनो जोबोद साननांगौ गोनां बाथ्रा । ना नोंथां फरायनाय गारनाया उन्दै दै बैसोआव।
औ फरायनाया गोनांथार मानसिफोरनि थाखाय।
ओंखायनो बुंनो सानो ओंखायनो बुंनो सानो आं नोंथां बिदि जोंनि इयुतफोरखौ बिदि बे उन्दै बैसोआवनो फरायनायखौ गारनाङा नोङो फरायनानै गिदिर गिदिर मानसि जानो हायो नाजाबाय थानांगौल' खेनसे खेननैया जेबो नङा सानो आं।
औ नंगौ नोंथां नोंनि साननाया थिगानो।
औ नोंथां नाथाय बिदि सासे सानैनि थाखायनो माने उन्दै उन्दै बैसोआवनो सासे सानै गारदावनायनि थाखायनो बेखौ नुनानै सो माने जोंनि इयुथफोरा बे फैसा खामायबालै मालाय बेसिबां बिसिबां मोनदों मालाय मासाव बिदि साननानै बेबो आंबो फरायलालै आं फैसा नांसिगौ होननानै उन्दै बैसोयावनो टुवेल्भ टेनफोरावनो गारसिगोन फरायनायखौ फैसानि खि थि उनाव खारसिगोन बेंगालराव सेंगालराव खामानि माव हलाबायसिगोन। फैसा खामायलाबायसिगोन बि थोंद'ओमफाय फिउचारनि खोथा साना गावसोरो माने खोब मावगोन बोसोरसे सय मास बिदि मावगोन बिसोरो बेंगलरफोराव ओमफ्राय फैफिनसिगोन थानो हाला जाहैबाय माने मावबाय। थानो हाला जाहैबाय फैफिन फैफिननानै फैसाथ' फन्द्र' बोसोर दस बोसोर बिदि जोरा बिसोर बेंगालराव खामानि मावहैनाया। खोब जोरगोन बिसोर। खामायनिया सय मास बोसोरसे बोसोरनै बिदिससो खामायनिया। ओमफ्राय फैसा जोबसिगोन फरायनायखौबो गारबाय बैसोआबो थांबाय एसे फरायफिननोबो हाला जाहैबाय। फैसायाथ' जोबखाबाय नालाय खामायनायनि फैनायनिफ्राय दा बिदिनो न'आव थाबाय थासिगोन। ओरैबो जाया ओरैबो जाया जाहैसिगोन फिउचार आनजादाव मा मावना जाहैनो बिदि जासिगोन। हाबाबो जानाय। हाया मानोबो जानो हाया बिदिनो गोबां प्रब्लेम फैखाङो माने गोबां प्रब्लेम दं आं दा बुंख'नोसै हायाखै प्रब्लेमखौ। ओ हादों जानो हागौ प्रब्लेमफोरा माबायदि माबायदि फैयो इदिनो
औ बुजिनो हादों नोंथां। औ नोंथां नंगौ।
ओंखायनो